हेल' नोंथां औ खोनादोंना नोंथां? औ आं नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन ना? औ आं नोंथांजों बर' हारिनि माने बर' समाजाव गाम्बारि खामफ्लायनि बाहायनायनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो सान सानदोंमोन।
औ औ हागोन नोंथाङा हागोन हागोन।
ओ गाम्बारि गाम्बारि फिफां होनोबा बियो बर' बर' समाजनि मोनसे मायने मोनसे एंगारहायि बाहागो होननानै जों बुनो हायो।
औ नंगौ नोंथां।
थिग बेबायदिनो बर' समाजाव गारि खामफ्लायखौ मोन माखासे गोनां हाबाफारिफोराव जों बाहायनायखौबो जों नुनो मोनो। औ जेरै गोथै सि बावउनाय इसिं बावनाय ओंखा खाम गोरलै जानाय समाव हाबा हुखायाव बाथौ खेराइफोराव मागो दमासियाव आरो बैसागु बोथोराव जों बाहायनाय खौ नुनो मोनो औ ओ बेफोर ओ बेफोर मागा बेफोर जेनेबा गोजौआव बुंबोनाय हाबाफारियाव हाबा फारिफोराव बर'फोरा गाम्बारि खामफ्लायखौ बाहायो।
औ औ।
माने ओ बुहुम बुहुम बिखायाव सुबुं माहारिया उजियोब्ला सानसे थैखानाङो औ बियो मिथिंगानि मोनसे थिखानाय नेम जेरैबायदि औ। जोंनि आइ आफा आबै आबौ बाय बाहागि खुरमा आरो हारिनि बिर जोहोलावफोरा रुंसारि आरो मुंख्लं जालांबाय।
औ।
बिसोरहा थांनानै थानो जानो लोंनो गाननो जोमनो आरो हाबा मावनो हांना था हांमा थालांबाय।
औ
औ ओ ओंखायनो थैनानै थांनाय मानसि फोरखौ गोसोखांनानै बिसोरनि जिउ सोलेरा जाहाथे गाहाम थायो औ बेनि थाखाय जों नुवाथारि आनान गसाइनिसिम आर'ज गाबनानै गोथैसि बावनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
जेनेबा गोथैनो सि बावोब्ला -
औ
न'नि सिथ्लानि खोलाथिं हा गोथारजों लिरब्रबनानै दै गोथारजों फोथारना लानायखौ जों नुनो मोनो। औ बेजों ओ बेजों लोगो से जों हा गोथारजों बा लिरनाय जा जायगा बेयाव जोङो लाइजौ बिलाइ बनानै लानांगौ। औ बेनि लाइजौनि सायाव जों गाम्बारि खामफ्लायखौ सुनानै फजनांगौ औ बेनिफ्राय गोथैनो जेनेब बा ओ गोदा माने गोथैनो गोदान सि गुफुर गय ज'रा फाथै ज'राखौ गाम्बारि खामफ्लाय सायाव होनानै बावनायखौबो जों नुनो मोनो जेनबा जों गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ सुबुं माहारिया जोनोम जानाय उनाव सानसेब्लाबो थैखाानाङो बेथ' मोनसे थिखानाय नेमखा नङा होमबा? औ बे ओ थैनायनि उनाव जेनेबा मानसिखौ बिसोरनि जिउमाया जाहाथे गोजौआव मोजां थाहैयो। माने ओ जेरै जायगा मोनहैयो गोजौआव बिनि थाखाय। बर'फोरा मोनसे नेम दङ जे माने औ बिसोरनो गोथैसि बावनाय।
औ औ नंगौ नंगौ।
बेनि अनगायैबो जेनेबा हाबा हुखानि बेलायाव होनोबाथाय जोङो बेबायदिनो लांगोनानि दरखं मोखाङाव जेब्ला हिनजाव गोदानखौ हौवा गोदाननि नखराव जेनेबा हाबा हाबा खालामनो थाखाय लाना फैयो।
औ औ नंगौ नोंथां।
बेयाव हौवा गो ओ बेबायदिनो हाबा हैनो थाङोब्ला हिनजाव गोदानखौ गाम्बारि गसंहोनानै हौवानि बिनानाव एबा हिन्जाव गोदाननि बिबोनां जानाय सिख्लाया
औ औ।
बिजावजालि हिनजाव गोदान बिजावजालिया हिनजाव गोदाननि आथिं सुना होनानै नखरनि आंगो खालाम ना लानायखौबो जों नुनो मोनो। औ माने ओ गुबुन नखरनिफ्राय जे ओ माने हिनजाव गोदान लाबोगोन बेखौ गावसिनि नखराव सोनायनि आगोल जोङो गाम्बारि ओ माबा गाम्बारि गाम्बारि खामफ्लायाव जोङो
औ औ।
आथिं सुनानै होनायखौ नुनो मोनो। बेबायदिनो हौवा गोदानाबो हिनजाव गोदान ओ हिनजावनि न'आव हाबा खालामनो थाङोब्ला
औ औ।
बिहाव बिखुनजोनि लांगोनायाव बिबोनां जानाय सिख्लाया हौवा गोदानखौ गाम्बारि खामफ्लायाव गसंहोनानै
औ।
आथिं सुनायखौ आथिं सुना गोथारै बरायना लानायखौबो जों नुनो मोनो। ओ बेयो बर' हारिनि मोनसे गोनांथार नेमखान्थि। औ मालायखौबो गोथार खालामनो हानाय बा ओह सुवा खौ फोथारनो हानाय। बेनो गाम्बारि खामफ्लायनि गोहो औ बेखायनो बर' बेखायनो बर' समाजाव बर' गामि गामि जोङो गाम्बारि बिफांखौ गाय नानै लानायखौबो जों नुनो मोनो जाहाथे उननि उननि समफोराव जोङो बे गाम्बारि ओह गाम्बारि फिफांनिफ्राय मा ओ गाम्बारि फिफांखौ बाहायनो हायो।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ बेबायदिनो ओ इसिं इसिङावबो जोङो गाम्बारि खामफ्लायखौ इसिं सिं न'आव दोननायखौबो जों नुनो मोनो बेबायदिनो इस इसिं न'आव दोननानै बिनि सायाव ओह माइ हेन्दो होनो जेखौ। जेनेब ओह माय बे मायरं दोग्रा औ बेखौ फज'नानै दोननाय खौबो जों नुनो मोनो।
औ औ औ औ
नोंथाङाबो ओ बर' हारिनि जेनेबा बर' समाजनि गाम्बारि खामफ्लाय बाहायनायनि सोमोन्दै आंनो फंनैसो फोरमायना हो नो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां
औ औ
औ नोंथाङा बोंलांबाय गाम्बारि खामफ्लाया जोंनि माने बर' समाजाव जोबोद माने गोनांथार बाहागो एंगारहायै मोनसे माने मख'जाथाव जायगा आवग्रिना दोङो बे फांनि खामफ्लाय बानायनाया मानो होमब्ला जोंनि बर' समाजा गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगानि सायाव सोनारनानै गावनि जिउखौ खुंबोदों आरो गावनि नां गौ जानायाव जोङो बिफांनिफ्राय बायदि रोखोमनि जोङो मुवा बेसाद खालामनायनि अनगायैबो बेनि गेजेराव गाम्बारि बि बिफांनिफ्राय खामफ्लाय बानायना लानायाबो जोंनि बर' समाजाव जोबोर मख'जाथाव थाव मिथिबायना नोंथां
औ नोंथां औ
बेनि अनगायैबो जोङो मोननो हायो जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदि गांबारि खामफ्लाय फ्लाया ल गैयाबाथाय गुबुन बिफांनि खामफ्लाय बानायनायखौ जोङो गनायना लाया
औ औ
जोङो गांबारि बिफांखौ जोबोद जोंनि गेजेराव जोबोद मख'जाथाव बिफां होननानै बुंनाय जायो औ मानो होनब्ला जोङो बे बिफांखौ जोङो सारद' खुंनायाव बाहायनायज जायो हाबायाव बाहायो बैसागोआवबो बाहाय
औ औ
अंखाम गोरलै जानायाव बाहाय
औ औ
औ बेबायदिनो जोङो मोननो हायो आरो ओ बै उन्दै गथ'फोरखौ जेब्ला जोङो उन्दैनिफ्राय खानाय ला बियो सिला करम' बुंनाय जायो बेफोराव बो जोङो बे खामफ्लाय बाहायनायखो मोननो हायो मिथिबायना नोंथां
औ नोंथां औ
औ बर' सुबुंफोरा माने गाव जेब्ला समाजनि माब बा मोनसे बेबायदिहाय हाबा सारद' बासिला करम' बेफोरबायदि बिदिखौ खुंन' थाखाय जोङो मा खालामनाय जायो? बे खामफालायखौ दाननानै लानाय जायो मिथिबायना नोंथां औ। मानसि थै ब्ला जेब्ला जोङो माने मानसि थैयो अब्ला जोङो सारद' खालि बै सारद' खुंनायाव जोङो सिलायाव जोङो बै मानसिनि थैनाय मानसिनि ओ फट'खौ गांसे बिहुवान फालि ब'नानै बेनि सायाव फुल बावनानै साथि धुप जलायनानै बे खामफ्लायावहाय थैनाय मानसिनि मुसोहाखौ दोननानै जोङो बउनाय जायो।
औ औ।
औ। बिनि अनगायैबो जोङो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि खैना गोदाननि ओ जेब्ला खैना गोदाना गिबि हवा गोदाननि न'आव फैजेनो अब्ला जोङो लांगोनायाव बैसानखालि ब गांबारि बे खामफ्लायाव जोङो हिन्जावखौ गाखोनो थिनानै बेयावहाय जोङो बिबोनां जानाया आथिंखौ सोना हानायखौ जोङो बर' समाजाव जोङो मोननो हायो।
औ औ।
बेनि अनगायैबो जोङो बै हाबाखलि हिनजाव गोदानखौ न'मा न'सिङाव लांनानै
औ।
बै गांबारि खांख्लायाव एसे जस्ल' जना फज'नानै जोङो बेनि ननाय बिनि गान होनाय बेफोरबायदि गानहोनाय आायो
खैना गोदाननि गासै अलंखार बेफोरखौ जोङो बेयावहाय गानहोनाय जायो नोंगौना नों
औ नोंथां औ।
बेनि अनगायैबो जोङो बे गथ'फोरनि जेब्ला जोङो सिला गरमै खानाय लाखिनाय जायो बेयावबो माने जोङो बे खामफायखौ बाहायनाय नुनो मोनो।
औ औ।
बेयाव जाय गथ'नि खानायखौ हागोन बे गथ'खौ। बे गांबारि खामफ्लायाव फज'नानै।
औ।
जोङो मा खालामनाय जायो गथ'नि खानायखौ ओ आमाइ जाय। आमाइ जायो बियो एसे एसे हानायखौ हानानै होबाय थानाय जायो आरो।
औ औ।
औ बेनि अनगायैबो जोङो बे गथ'खौ बेयाव। हाय जेखालि बियो ओ खानाय हाय सिन जागोन। खालि माने सिलायाव धोब साथि बेबायदि जलायनानै। जेरैबायदि हाबा खुंनाय जायो बेबायदिनो बे गथ' सानैखौबो। सिलायाव फज'ना दोननाय जायो आरो।
औ औ औ।
औ बेनिखायनो बियो खामफ्लाया माने जोंनि समाजाव जोबोद मख'जाथाव।
औ नोंथां औ।
ओ आंनि मोनदांथिनिफ्राय आं बेसांखौनो।
औ नोंथां औ नोंथाङा दिनै। ओ जेरैबायदि गाम्बारि बर'फोरनि बर' समाजाव गाम्बारि खामफ्लायनि बाहायनायनि सोमोन्दै। न्दै आंङो। नोंथांनिफ्राय जा बिबुंथि होबाय औ बेनि थाखाय नोंथांनिसिम। साबायखर थाबाय। बिदिब्ला जों दिनैनि ओ बे आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोब। थ नाय जासिगोन नोंथां।
औ औ जागोन नोंथां औ गोजोननाय। थाबाय नोंथांनिसिम औ औ।